औ नोंथां, नोंथाङा खोनादों ना?
औ, नोंथां खोनादों।
औ नोंथां, मा खालामदों नोंथाङा?
ओरैनो दङ नोंथां।
औ, सम दंना नोंथां?
औ, दङ नोंथां दङ।
अ दे दे बिदिब्ला नोंथाङा सम दङब्ला आं नों थांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जों मोनसे नों थांजों आं मोनसे गोदान आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन।
औ, नोंथाङा सावरायनो हागोन।
औ बिदिब्ला ओ आं जा हायो बेखौ नोंथांनि सिगाङाव फोरमायगोन आरो नोंथाङाबो जा मोनथिगौ फोरमायब्लानो जाबाय। बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां आयदायानो जाहैदों ओ जोंनि गामि ओनसोल आरो टाउन ओनसोल जायखौ बुङो टाउन ओनसोल बेनि सोमोन्दै मा ने जोङो आङो नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै हरनाय जादों।
औ नोंथां बिबदिब्ला नोंथाङा ओ जोंनि गामि ओनसोल बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो टाउन ओन सोल बिनि सायाव एसे फोरमायना होनायसाय।
औ औ नोंथां, नोंथां ओ गामि ओनसोल होनोब्लाथ' जों मिनथिखायोना नोंथां जेरै- जोंनि गामि ओनसोलाव बिदिनो गोबां बिफां-लाइफां, जिब जुनार, दावउमा-दाउसा बेफोरबायदि ओ मोजां बा जोंनि ओ गोग्गो बारहावा बा आबहावा मोननाय जायो जों गामि ओनसोलावहाय। औ‌ गामि ओनसोलाव जोंहा बिदिनो उम गासै बिदिनो मोनसे गामि जानांगौब्ला जोंहा बेवहाय माने न'खर थाग्रोनांगौ जायो। गिबियाव। न'खरजोंसो बिदिनो ओ बेबो माने न'खर जि न'खर जि नैजि न'खर बिदिनो गोबां न'खर लोगो ना नानैसो जोंहा मोनसे गामि बा मोनसे ओनसोल जायो बेयाव माने मोनसे औ राय जो होन्नाय थायो बेवहाय माने गामिनि औ बेखौ माने सामलायनो थाखाय बेवहाय बि दिनो सामलायगिरि, आफादगिरि थानाय जायो आरो बिदिनो बे मोन से गामि आरो गुबुन मोनसे गामि गासैबो बे मोनसे ओनसोलखौ सामलायनो थाखाय बिदिनो गावबुरा होनाय जायो।
औ औ नोंथां।
औ बिदिनो जों गामि ओनसोलाथ' बुंनो थाङोब्ला जोबोर मोजां होननांगोन। मानो होनोब्ला जोंनि गा मि ओनसोलनि सुबुंफोर बिसोर माने गासिबो खामानियावनो रोंखा-राखा आरो आखा-फाखा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
औ गामियावथ' जोङो बांसिनखौनो बिदिनो आबाद मावनानै जानाय खौ जोङो नुनो मोनो। जेरै औ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जोङो माइ आबादखौनो गाहाय होनना बुंनां गोन। माइ आबादजोंनो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां आनो माइ आबादनि सायाव सोनारनानै थानायखौ जों नुनो मोनो।
औ औ नोंथां बेनि अनगायैबोथ' जों औ। गुबुन गुबुन बेफोरबायदिनो ओ दैज्लांनि मेसेंनि मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनानै जानो हायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां मानो होनोब्ला जोंनि जोंनि थिंजाय दैजां बोथोरावल'सो माइ आबादखौ मावनो हायो बिदिनो मसें बोथोर उ माइ आबादखौ हाखांना मोननायनि उनावहाय माने जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामिफोराव माने खायसेया माने बिदिनो ओ फोथाराव बिदिनो ओ जेरै बेसर फोनाय जायो बिदिनो बेसर फोनानै सबाय फोनाय बेफोरबायदि फोनाय जायो आरो जुखाम गायो खायसे आरो खायसेया आबाद मावनाय जायो बिदिनो माने जायगा लाना जायगा अबे हायाव मा ओ आबाद जागोन बेखौ नायनानै माने जायगानि सायाव सोनारनानै माने आबाद खौ मावनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो नों नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा आबाद मावो नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव दैज्लां होनबाथ' माइ आबाद। नो गाहाय नोंथां औ नोंथां बेफोरबायदिनो। जोंनि गामि ओनसोलाव माइनि आबादखौनो मावनाय जायो नोंथां। बेफोरबाय एसेल' नङा ओ माइनि आबादबाबो गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जेरै जोसा माइ ब्रा माइसालि माइ औ नों। थां रनजित। बेफोरबायदि आबाद मावनाय जायो नोंथां बेफोरबायदिनो मेसें मेसें बोथोर। रावबो ओ जायखौ जों बुङो थाव गुबै बेखौथ' जोंं ओंख्रि संनायाव बाहायनाय जायो नोंथां बेखौथ' औ औ नोंथां बे बेनि जायखौ बुङो बेनिफ्राय मोननाय बेसर। बेफोरबायदिनो औ औ। बेसरनिबो आबाद मावनाय जायो बेनि अनगायैबो जों गुबुन रासायनारि हासार बाहायालासिनो न'आवनो गोबोर हासार होनानै बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंनिबो आबाद मावनाय जायो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
थां। बेफोरबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोल बा गामियाव मा मा आबाद मावनाय जायो? नोंथां?
जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ गाहायै आबाद होनोब्ला थ' जोंनि ओनसोलथिंजाय माइ आबादखौनो गासैबो सुबुङानो मावो। खालामजोबो बिनि अनगायैबो बि बिदिनो माइ आबादखौ मावखांना मोननायनि उनावहाय बिदिनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेसर आबाद जुखाम आबाद बायदि आबादफोरखौ जों मावनाय जायो।
औ नोंथां।
जोङो मावनानै बिदिनो बोथोर लानानै बोथोर माने जि बोथोराव जि आबादा जागोन बेखौ माने बोथोरनि सायाव नायनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नोंथां।
दा बिदिनो जोङो गामि ओनसोलावथ' बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जों मिथिबाय नाथाय जोङो टाउन एरिया बा टाउन ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला खौ जों गोबां बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो थाङाना गामि ओनसोलनिख्रुइ टाउन ओनसोल लाव माने गोबां फारागथिखौ जों नुनो मोन ना नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों औ-औ नोंथां खोनादों औ।
जेनेब्ला टाउन ओनसोल होननो थांब्लाथ' जोङो टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जोङो आबाद आबाद मावनायखौनो नुनो थाङा ना नोंथां? टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरा ओ गोबाङानो माने जोंनि गामि ओनसोलनि मावनाय आबाद जिहेथु जोंनि गामि ओनसोलाव गोबां सुबुङानो आबाद मावो बेफोर आबाद खौ माने जोङो ओ जिउ खुंनो थाखाय माने जोङो फानो। बिदिनो फाननानै जों रां मोनो नालाय बेखौ माने जोङो फाननायाव माने टाउन ओनसोल बा सोहोरनि सुबुंफोरा माने बे जोंनि गामि गफानि आबाद आबाद मावनाय सुबुंफोरनि आबादखौ माने बायनानै लांनानैसो बिसोरो माने औ-औ बिसोर माने जाहोयो आरो नोंथां। बिदिनो जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोराथ' बिदिनो गाव-गावबा गाव जानो थाखाय बिदि बिदिनो ओ जेबो रासायनारि हासार बाहायालासे न'नि गोबोर हासार खौ बाहायनाय जायो नाथाय खायसे सुबुंफोर दङ जे बिसोरो माने गाव-गावनि मुलाम्फानि थाखायल' बा बिदिनो फालांगिनि थाखायल' जेरै ओ बिदिनो रासायनारि हासार बाहायनानै आबादखौ मोजां जाथों गोबां जाथों साननानै बिदिनो बिसोरो गोबां रोखोमनि हासार बाहायनानै माने आबादखौ गोबां जाहो थों होननानै बेखौ माने खालामनाय जायो। नाथाय बेफोरखौ जे टाउननि सुबुं फोरा बेफोरखौ बायनानै जानायाव बिसोरहा माने गोबां देहायारि जेंना बा बेराम जानायखौ
औ-औ नोंथां औ नोंथां।
मानो होनोब्ला बिसोरो माने जोंनि बिसोरनि बारहावायाबो माने जोंनि गामिनि बायदि जाया मानो होनब्ला टाउन ओनसोलावहाय बिफां लाइफांनि खम जायो औ-औ बारहावाया मोजां नङा बि गारि मथर थांलाय फैलाया गोबां जायो औ-औ औ-औ सोदोब औ जायखौ बुङो औ जायखौ बुङो सो सोदोब गे सोदोब गेब्रेंनाय बा सोदोब गुबुंनाया बांसिन जायो बिदिनो बा गेब्रेंनायाबो बांसिन सिनजायो टाउन ओनसोलावहाय। आरो बिदिनो टाउन ओनसोलावथ' जों नायनो थाङोब्ला गामिओनसो माने गाज्रिसिन होनजायो नोंथाङा मानो मानो होनोब्ला ओजोंहायथ' जोंहा बिदिनो जोंनि गामिनि बायदि ओ गोग्गो बारहावाखौ जोङो मोननो थाङा। माने न'आबो टाउनाव बिदि बिदिनो मोनसेनि सायाव मोनसे बिदिनो खाथि-खाथि दै थांनो थाखाय नालाफोराबो माने ओ बिदिनो फिसा नाला थायो जाबोर गारनो थाखाय जायगा गैया जायो। बेफोरबायदिनो जोङो गोबां नुनो मोनो आरो नोंथांङा।
औ नोंथां जोंनि गामि ओनसोलाव थ' बायदिसिना दंफां लाइफां मिथिंगानि सावगारि लोगोसे गोजोन सुदेमबार बेफोरजों औ नोंथां। जोंनि देहानि सायावबोथ' मोनसे मोजां जायोना नोंथां।
औ-औ नंगौ नोंथां जायो टाउन ओनसोल ओनसोलाव गोबां ओ गाज्रिसिन बा गोबां ओ ओ गाज्रिसिन जायगा होननानै बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो जों आसामनि मदाव गुहाति ओनसोलखौथ' नोंथाङाबो मिल
औ नोंथां मोनथिगौ
औ जायखौ बुङो बेनो माने गाज्रिसिन बा सेथि नाम्बाराव दं -नानै जों बेखौ हमनानै लाजायो आरो मानो होनब्ला बेवहायथ' गोबां बिदिनो ओ जायगानिबो आंखाल बेवहाय आरो बिदिनो सुबुंफोराबो गोबां थाहैनाय जायो बिदिनो थांलाय फैलायाव बिदिनो लामा हान्थिनायावबो गोबां खस्थ' जायो आरो बेनि बारहावायाबो गाज्रि बिदिनो जाबोर गारनो दाखोर गारनो थाखाय बिदिनो जायगा मोना बिदिनो दै थांनो नालाफोर गैया बेफोराव माने थानाय सुबुं -फोरा माने गोबाङानो बेराम आजाराव गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि गामि गफानि सुबुंफोरनिख्रुइ माने टाउन ओनसोलनि सुबुंफोरा माने गोबां देहायारि जेंना जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां
औ औ नोंथां
नोंथाङा नोंथांनि मोनदांनायाव बा नोंथांनि नुनायाव मा मा ओनसोल ओ टाउन ओनसोलाव माने गाज्रि बा मोजां नङा? बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां टाउन ओनसोल बुङोब्लाथ' एसे आगोलाव नोंथाङा जा बुंलांबाय बेफोरनि सायावनोथ' गोबां गा -ज्रि नुनो मोनो बायदि गारि मथरनि अनजि -माया बांसिन औ नोंथां बेफोर बेफोरबायदिनो गारि मथर गारि मथरनि अनजिमाया बांसिन नालाय बेफोरनि उखुन्दै खुनाय बेफोरजोंनोथ' औ बेफोरनि बेफोरजोंनोथ' जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो नोंथां औ नोंथां बेनि अनगायैबो बायदिसिना प्लास्टिक जाबोर जोथोर बेफोरजों बेफोरजोंबोथ' आबहावाया गुबुंले जायो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां बेफोरनि सायाव बेफोरनि सायाव बेफोरनि थाखायनो ओ जों जोंनि नोगोर जेनेबा टाउन ओनसोला
औ
औ नोंथां बिनि बेफोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलावथ' गारि मथरनि अनजिमाया खम नोंथां औ बेनि अनगायैबो बिफां लाइफां
औ बिफां लाइफां गासैजोंबो माने जोंनि गामि ओनसोल -ला माने बुंफबजोबनाय आरो समायनासिनबो जायो आरो गो गोबार हावाखौ जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथांनि बायदि बायदिब्ला नोंथां नोंथाङा नोंथांनि मोनदांनायाव बा नोंथांनि ओ नोंथाङा जे गामि ओनसोलखौ साफ -सिन मोनो ना टाउन ओनसोलखौ साबसिन मोनो नोंथाङा थानो थाखाय
औ नोंथां मानो होनोब बेफोरबायदिनो आं जोंनि गामि ओनसोलखौ -खौनो साबसिन मोनो नोंथां
औ नोंथां
टाउन ओनसोलखौ नोंथाङा मानि थाखाय मोजां मोना एसे फोरमायनो हागोन ना?
बेफोरबायदिनो एसे आगोलावसो जि बुंलांबाय ओ गारि मथरनि अनजिमाया बांसिन बेफोरबायदिनो औ बेफोरजों जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो बेनि अनगायैबो लेथ्रा जाबोर जो थोर बेफोरो औ बेफोरखौ टाउन ओनसोलाव मानो होनोब्ला बेफोराव ओ दैनि नाला बेफोर
औ औ आरो गोबां दैनि आंखाल जानायखौ जों नुनो मोनो औ औ
खाल औ
औ नाथाय थेवब्लाबो जोङो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गामि गफानि जेनेबा जोंनि गामि गफायाव